औ खोनादों नोंथां। खुलुमबाय
खोनादोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ खोनादों नोंथां। बाथ्रा ए से सावरायलायनो सानदोंमोन नोंथां एसे सावरायजागोन नामा नोंथां? अ दं मोजां दं नोंथां।
औ नोंथां औ सावरायजागोन नोंथां।
औ नोंथां जेब्ला जोंनि मुंदांखा संनाय खावनाय नि थाखाय एसे सावरायनाय जागो ना नोंथां! माबायदि सङो माबायदि माबा खालामो। औ नो औ नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ ओ ओं ख्रि संनायनि ना नोंथां?
औ ओंख्रि संनाय बागै बिनो
औ अब्ला आङो नों थांनो अनला खारै संनायनि बागै आं फोरमायना होनो सै नोंथां
औ औ नोंथां एसे फोरमाय
औ गिबियावनो जोङो अन अनला खारै आरो दाउ बेदरनि आङो नोंथांनो फोरमायना होनि अनला खारि आरो दाव माबोरैहाय संनाय जायो आरो ना
औ नोंथां
औ गिबियावनो जोङो अनला खारै अनला खारै संनो थाखाय जोंनो ओ गिबियावनो अन गुन्दै नांगोन। नङा होमबा नोंथां! औ अन गुन्दैखौ जोङो ओ माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो आरो।
औ नोंथां
माइरंखौहाय जोङो सोमनानै दोनबाय दोननानैहाय
औ
ओ माइरंखौ सोमना दोनना दसे सोमना दोननानै बेखौहाय देनाय जायो आरोना। औ देनानै हा य बेखौ अ गुन्दै बानायना लायो। जायखौ जोङो बुङो अन गुन्दै औ। औ बिनिफ्राय दाउ बेदरजों संगोन नालाय बेदरखौबो बुथारनानै लाबाय आरो ना दाउ बेदर। हाय बुथारनानै मोन। मोजाङैनो बेदर बानायनानै लाग्रोबाय बिनिफ्राय। बेखौ संनो थाखाय। अ। बेदरखौहाय गिबियावनो थाव एसे होनानै। थाव एसे होनानै। ओफ्राय बेखौ। पियास बिदिनो। बानलु। दि होनानै हाय ओ बेयाव बेद दरखौ होनाय जायो आरोना।
औ औ।
नानैहाय बिदिनो। रंग होनानै। संख्रि होनानै बे। खौ ओ। एरनानैहाय दसे खोबना होनाय जायो आरो।
औ औ।
औ बिनिफ्राय। खोबना होनानैहाय ओ दसे गोबाव खोबना। नाहोनानै हाय। बेयाव दै होनाय जायो आरो ना।
औ औ नोंथां।
औ दै होनानैहाय। ओ दै होनानैहाय दसे गोदौ दै होनायनि उनाव। बियो गोदौगोन आरोना दसे गोबाव खोबना होनायनि उनाव। औ नोंग। गौ दसे दसे सम लायो बिनि। ओमफाय बेयो गोदौ जेब्ला गोदौबाय था। थागोन। अब्ला बे। देनानै लानाय अन गुन्दैखौ आरो ना?
औ नोंथां।
खौ ओ होनाय जायो आरो
औ बे दाउ बेदरावनो बेखौ होनाय जायो
औ दाउ बेदराव बेखौ होनाय जायो आरो औ बेनि होखांनानै हाय बेखौ मा होनो बेवहाय खारै नालाय खारै संगोन्नालाय खारैखौ होनाय जायो आरो।
औ अनला हानि सायावनो होनाय जायोना आगोलनो होनाय जा यो नोंथां?
ओ बेखौ अन ओ अनखौ होखांनायनि उनाव
औ औ जेब्ला एसे मोनहांबा ना एसे मोनद्रायबा?
ओ होनाय दाउ ओ मा होनो इ अनखौ होखांनानै बिदिनो होनाय जायो आरो। औ बिनि उनावहाय ओ बिदिनो अनला खारै जायो आरो अनला खारै मह्
औ औ अन-अनलादो मा मा मा बुस्थुआ जानाय जायो बिबेके नों थां एसे फोरमायनो नामा अनलाइनजोंथ' बहुद गोबां गोबां बुस्थ थुयानो जायो मानफोरा एसे एसे फोरमायनाय एसे मोजां जागौमोन।
औ नोंथां औ। अनलाजोंहाय जोङो
औ।
औ अनलाजोंहाय जोङो ओ बेदरखौथ' ओ जानो हाखायोआनो दाउ बेदर आरो नाबो जानो हायो आरोना। औ नोंगौ नोंथां नाजोंबो जाजायो आरो बेनि उनावहाय जोङो बे गोखैजोंबो जाजायो आरो ना। जेरैहाय ओ थाइगिर थाइगिर नोंथाङा सिनायो दा?
औ नोंथां औ सिनाय
औ बे थाइगिर फिथाइजोंहाय ओ जानाय जायो आरोना बेखौ।
औ नोंथां।
औ आरो नोंथाङा मा ओं जानानै बांसिन मोजां मोनो?
औ नोंथां जोंब्ला जों बर'नि फेभरेट नोंथां एसे नारजियाथ' एसे साबसिनानो जायो बर'नि गुबु ओ नारजि अनला बेफोरबायदिनो सबाय बेफोरबायदियानो गुबुन गुबुनबो ओंख्रि ओंख्ला दोङो नालाय बिबिनद्रा बिबिन बर'नि मेन नारजि स बाय अनला खारै बेफोरबायदियानो दं।
औ नोंथाङा औ। नोंथाङा ओ सबायजों साम'जों नोंथाङा जाफेरबाय ना?
औ नोंथां जानायला जानाय जायो नोंथां एसे। न'फोराबो सबाय संबाय बायोबा।
औ नोंथाङा नोंथाङा संनो रोंगौ ना रोङा?
नोंथां औ फोरमायजागोन आं जेनबा लाह फाहार खालामाबाबो एसे फोरमायनो हायो जेब्ला जायो जेन जेब्ला से फोरमायना होनसै औ औ औ नोंथां औ औ औ औ फोरमायजायो नोंथां जेब्ला जों स-सबाय थांबा जेब्ला जों सबाइखौ फार्स्टआवनो सोमग्रोनांगौ जायो नोंथां। एसे दाबोरफोरावहाय खिरखा ओ माबा फोर लानानै दाबोरफोराव हाय खिरखा फोर लानानैसो सोमग्रोनाय
औ दसे सोमना दोननाय जायो आरोना नोंथां।
सोमना दोनबाय एसे मोजां जाहाबो। एसे रुयो थारमाने जेब्ला एसे बिगुर थायो नालाय किसुमान खिसु बिगुरखौबो गारो किसुमान आरो डाइरेक्टबो सङो। बिगुरखौ गारबाथाय बांसिन साबसिन मोजां जायो। जेब्ला जों सबाय संनो गोनां- गोनांथि जाबा जेब्ला जोंनो हालुनि फ्रा आदि गारि बुस्थु नांगो हाइजें पियास बेफोर बुथुम गोरदो लाजोबनाया मोजां जायो नोंथां -जेब्ला जेब्ला मा मा बुस्थु नांगौ बेखौ-
औ आरो खारैबो नांबायना नोंथां
औ औ बुहुत बिभिनधरन बुस्थु नांगौ जायो नोंथां। ओंख्रि संनो गोनांबाबो बहुत बायदिसिना संनो गोनांबाबो बिफोरदिनो जगारखो खालामगो्नाया मोजां जायो नोंथां बेफोरबायदिनो पियास सांखि् हाइजें हायजें सामब्राम गुफुर बेबादि गुबुनधोरोम गुबुन जिब्रु मस्ला जाथि बेफोरखो
नांगौ जायो आरो ना
नांगौ जायो लाहार खालामनो थाखाय। एसे मोजां जायो खाथिफोराव मोनबाय बायबा जेब्ला जों एफोरखौ होनो होब ओंख्रिया एसे गोथावसिन लाय साबसिनबो जायो जेब्ला सबायदों साम' सब सबायजों दाउ बेदर सबायजों अमा बेदर बि बेदर बेनलाजोंबो संनाय जायो नाफोरजोंबो संना खावनो जानो हायो खारैबो जाजायो थावबो जाजायो बिदिनो बायदि रोखोम रखम बायदि बिबििनथ' बिभिन खालामनाय जायो जानाय जायो आरो बे बेदेदों औ नोंथांनो एसे बा थां सालायनो सानदों नोंथां
औ नोंथां।
बेफोरबायदिनो अनला खारैखोबो बेफोरबायदिनो किसुमान अनला खारैखौबो सोमग्रोनाय लानांगौ नांगौ जायो नोंथां। अनला खारैखौबो फास्स्टावनो टाइमिं होनांयि अनला खारिखौबो अन गुन्दै होनो जेब्ला अन्द' गन्दैखौ एसे जों लार उन्दै उलारावबो दिर जायो फोरावनो न'फोराबो थुबसिफोरा देंखोें गेयावबो देरेजायो बेफोरावनो थ थुबसिफोरावबो देजायो नोंथां। औ जेब्ला अन गन्दैखौ जों फास्स्टावनो टाइमिं बेखौ रेडि खालामना लाग्राबा बांसिन साबसिन जायो नोंथां। साबसिन खालामामना लाग्रोनायाव जेबो अब्ला जों खारै जायो थावबो जाजायो किसुमान थावबो जायो किसुमान खारैबो जाजायो अनला खारैखौबो उआ मेवाय उआ मेवायफोरजों जा औ नोंथां।
औ नोंगौ औवा मेवाजोंबो जाजायो मोजाङानो जायो।
फोरदोबो मुला खुथिफोरदोबो जाजायो बेफोरनो सायाव हलाना मुला खुथि किसुमान मुला फोरजोंबो जाजायो। सयाबनफोरदबो जाजायो बिदिनो बायदि रखम बायदि बे। बेदर बुरजा जायो। दाउ बे दर अमा बे बेदर बिदिनो बायदि रोखोम बायदि बेदरफोरजोंबो जाजायो नोंथां।
औ नंगौ आरो नोंथां आं नोंनाव मोनसे औ बै जे नारजि जिजोंहाय नारजिजों आरो अमा बेदरजों संनाय जायो न' नोंथां।
औ औ नोंथां संनायानो जायो बे।
औ ओ। बेखौहाय माबोरै सङो नोंथाङा एसे फोरमायना
औ औ औ नारजियाथ' बु बाइदि।
औ आरो नोंथां गिबियाव गिबियावनो नारजि आरो अमा बेदर संनो थाखाय थाखाय जोङो थावखौ होनांगौ ना ना खारैखौ होनांगौ नोंथां।
औ औ नौ नारजि संनो थाखायबो किसुमान नार्जिखौबो बिदिनो थावजोंबो संजायो बिदिनो खारदोबो संजायो। नारजि संनो थाखाय बेखौ नारजि बे फार्स्टआव नारजिोरानानो थायो नारजि गोथांबो जायो दा। नारजि गोथांजानोबा किसुमान फालु संख्रि पियास संख्रि बानलु बेफोरनो देना किसुमान देेनाबो लायो किसुमान डाइरेक्ट सारायावबो होजायो। किसुमान देना लाग्रोनाया बांसिन साख साबसिन जायो गुन्दै जानो एसे बुस्थु गुन्दै जानाया ग्रेभि जायो नालाय नोंथां। नारजि गोरान जानो थाखाय बुस्थुआ नारजिखौिसे सोमजोबना लानाया मोजांसिन जायो साबसिन नारजिं गोथाङा गोथाङाथ' एवना जाजायो औ नोंथां। ओ मोननै सिसथिम दों नालाय नारजियाबो नोंथां गोथांबो दोंङ गोरानबो दोंङ गोरान जानाया आलदा गोथां जानाया आलदा बेदि बिदिनो बायदि रोखोम स थेसा बेलेग बेलेग थायो नोंथां
औ नंगौ नामा नोंथां आं दिनैसिम मोनजाफेराखै आरोना गोथांङै औ नोंथांङा जाफेरबाय नामा?
जाफेरनाय जायो बिदिनो न'फोरावबो बिफां संबायनाय जाबा जाफेरनाय जायो बिदिनो टेस्टखौ आलदा आलदा टेस थायो नालाय नोंथां गावबागाव टेस्ट थायो नोंथां दा नार्जि गोरान जानांगौबा जों बेखौ बाहाय मान सोमग्रोना लानाया मोजां जायो नोंथां सोमना रालाबा एसे साबसिन जायो थारमाने सोमनानै लाबा बुस्थुआ रुयो थारमाने थबनो संनाय खावनायफोरावबो थबनो मोनो नोंथां बेखौ थावदोबो एसे ड्राय फ्राय खालामनानैबो जाजायो बेदरफोरजोंबो जेब्ला अमा बेदर दाउ बेदर बिदिनो आलदा आलदा
आरो नोंथां आरो नारजिखौहाय जोंङो ना फोर नाजों जानो हायो ना हाया नोंथां?
औ नोंथां आं बेखौ मोनजाफेराखै नोंथां बेखौ बेखौ नारजि मैगंखौ नाफोरजों जानाय बांसिन बेदरथ'फोरजोंनो जायो अमा भिबु बेफोरजोंनो गायदिबाय गुन ना बेदर थायो नालाय बे फोर' जोंबो जाजायो दा नानि बिखय नों- आं मोनजाफेराखै नालाय बेखौ फोरमाय नानै
औ आंबो मोनजाया- जों नोंथां मोनजानाया औ अब्ला नोंथां
नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
फोर ओ नोंथां
हेलौ बिदिब्ला नोंथां जोंनिया समा जानानै फैबाय
औ औ औ गोजोन-
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां दे बिदिब्ला
औ औ गोजोननाय थाबाय। औ अ ओम